अ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि
औ नोंथां दासान्दिथ आं मोजाङानो दंथयो।
औ आंङो नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां होनो हागोन
जोंनि बर' समाजाव बर'फोरा माबादियै आबाद मावनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा फंनैसो बुंफोरनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन आबाद होननानै बुङोब्ला जों बर हारिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों आबादानो जादों जोंनि ओ जोंनि जिउ खुंनायनि गुबै राहा आबाद मावाब्लानो जों मोनजाया होनजायो
औ
आबाद होननानै बुङोब्ला जों आबादखौ गुबैयै मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरैबायदिहाय ओ दैज्लां बोथोराव माइनि आबादखौ मावनाय जों नुनो मोनो आरो मेसें बोथोर होननानै बुङोब्लाथ जों गाससिबो मिथिखायो मेसें बोथोराव जों मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
नाथाय थेवब्लाबो गोबां ओ खायफा खायफा सुबुंफोराबो दैज्लाङावबो मेसेङावबो माइखौ गायनाय जों नुनो मोनो नाथाय गोबां सुबुङानो ओ मेसें बोथोरावहाय ओ मैं थाइगंनि आबादखौनो मावनाय जों नुनो मोनो
औ
ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो खोथियानि गोनांथि जायो दा खोथियाखौहाय माबायदि दियै फैयो होननानै बुङोब्ला खोथिया फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ माइज्लिनि गोनांथि जायो। माइज्लि माखौ होननानै बुङोब्ला ओ उम माबा उम खोथिया फोनो थाखाय जों दोननाय माइखौनो माइज्लि होननानै बुंनाय जायो। बे माइज्लि माइखो खौ खोथिया फोनो थाखाय जों गिबियावनो ओ बस्थायाव सोनानै हाखराव साननै सानथाम गाहाम सोमनानै दोननायखौ जो जों नुनो मोनबोदों
औ
बे साननै सानथाम सोमनानै दोननाय माइज्लिखौहाय ओ साननै सानथामनि उनाव हाखरनिफ्राय दैखांनानै ओ माबा मोनसेफोर आइजें एबा हायाव बस्थानिफ्राय बखनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे बे माइ लिनि गाजाया मोजाङै ओंखारबोयो बेबादिनो जोंनो माइ खोथिया फोनो थाखाय ओ हानि गोनांथि जायो जेरावहाय हाखौ मोननै खान्थियाव एवनानै लानाय जायो ओ खाहारायनाय आरो सामार होनाय होननानै बुङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो हाखौ मोजां मोजाङै दोखो दोखो हाब्रुहा जानाय नांगौ जायो बेबादिनो मोजाङै खनै खान्था ऐवखांनायनि उनाव हाय हाया हााब्रु हा जानानै फैयो बे हाब्रु हायावहाय बे सोमनानै दोननाय माइखौहाय फोनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो होखांनायनि उनावहाय बे खोथियाया ओ एसे गोजौ जायोब्ला बेखौ जों गायनो थाखाय फुनायखौ नुनो मोनो बेखोथियाख खौहाय जों आखा सिस्टेम आखा बायदियै खानायखौ जों नुनो मोनो ओ माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो हानि गोनांथि थि जायो बे हाखौबो ओ मोजाङै दोखो दोखो एवनानै हाब्रु हा खालामनानै गायनो थाखा लाहार फाहार खालामनाय जायो माइ गायनो थाखाय खोथियाख खौबो नांगौ जायो ओ बे फुनानै लाखानाय खोथियाखौहाय ओ राननानै माइखौ गायनायखौ जों नुनो मोनबोदों
औ
गायनायजों लोगोसे माइखौहाय हानो थाखायबो गोनांथि जायो।
औ
ओ माइखौ गायखांनायनि उनाव गोबां बोस बैसो गोबां समनि उनावहाय माइया हानो हानाय गोमोन जानानै फैयो बे माइ गोमोन खौहाय जों खासिजों हानायखौ नुनो मोनबोदों बेफ बेफोरबायदिनो बरफोरा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनबोदों जेरैबायदि माइ होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि माइ दङ ओ माइब्रा माइ माइसा माइ ओ रनजित माला बाहादुरि गोबां रोखोमनि गोबां मुंजों मिथिनायखौ जों खोनायो मिथिनानै मोनो बेफोरबायदिनो मेसें बो थोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै मिथिना मोनो जे मेसें बोथोराव लेस्रा कबि आलु ओ थाइबें गाजर बेफोरखौहाय जों मावनायखौ नुनो मोनबोदों। बेफोरबायदिनो बर'नि मेग गं होननानै बुङोब्लाथ जों गासैबो मिथिखायो। ओ मेसें बोथोरावहाय गासैनिबो नखर नखर लाइ लाफ फाया थाखायोआनो बे जाबाय बर'नि मोन मोनसे गुबै मैगं होननानैबो बुंनो हायो जों बेफोर फोरबायदिनो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आबादानो काटजों लोगोसे ओ बेफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला माइ माइ गायनानै बरफोरा गोबां रां आरजिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं फाननानैबो बरफोरा गोबां गावनि गावबा गावनि नख खरखौ सुफुंनाय खौ जों नुनो मोन्दों नों थाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि माइ गायनाय एबा आबादजों लोगोसे माबादियै जौगालांनो हादों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ जोंनि खाथि खाजा बर' गामिफोरावबो औ बि बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो माइ गायनाय एबा बायदि बायदि ओ रोखोमनि आबादफोरा नोंथांङा बुंलांनाय बादिनो जौ गालांदों। ओ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो दाबो जोंङो बिदिनो सोलिलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। औ माइ गायनायाव ओ जों माइ गायनायाव जोंहा गोबां ओ फोरबोफोरबो थायो। औ जेरै जोङो ओ बाख्रि गायखन्नाय फोरबोबो जों खालामो माइ गायनायाव आरो हाजां ख्रा जानाय ओ बेफोर जोंनि बरनि माइ गायनायाव औ मोनसे जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय मोनसे जोंनि एंगार हायै फोरबो आरो बेखौ जोङो गोदोनि फ्रायनो ओ गोदोनिफ्रायनो जों बेखौ बे फोरबोखौ। फालिबोबाय थानाय जोंङो नुनो मोनदों। ओ दाबो जोङो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो दैज्लां समाव माइ गायोब्ला खौ जों रंजा खुसियै जोंङो बे हालजांख्रा एबा बा ख्रि गायसननाय बायदि हाबाफारिजों जोङो माइ गायनाय खौ रंजा खुसियै जोङो ओ खामानिखौ जों मावलाङो आरो ओ जोङो ओ हाल जांख्रा होननानै बुङोब्ला ओ जोङो जोबथि ओ माइखौ जोङो गायै गायै जेब्ला जोंहा ओ जोबनोसै सम जायो ओ बे समाव जोङो गासैबो गामिनि फोरजों जोङो ज जालायनानै लोगो लेवा एबा बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गासैबो जोङो ज जानानै
औ।
जोङो हाल जांख्राखौ जोङो खुङो आरो
औ।
बिदिनो जोङो ओ हाल जांख्रा खौ ओ बायदि रोखोमनि मैगंफोर आरि ओ संनानै जालायनानै जोङो ओ जौ आरिफोरबो जों लोङो ओ लोंलाय लायनानै ओ। बेयाव जोङो ओ गुबैयै ओ हिनजावफोरा हिनजावफोराल' सो जों माइ खौ गायनाय नुयो नालाय ओ बिदिनो ओ बांसिन जोङो हिन्जावफोर गोजाजों लोगो नांनानै बे हाल जांख्रा ओ माइ गायनाय खामानि खौ जोङो मावलाङो आरो ओ बिदिनो जोङो। ओ जाखां लोंखां ओ जौ लोंखां आरिखां ओ नांगोल जुंगाल न'आव लानानै फैयो ओ बिदिनो जोबनोसै समाव गासैबो नआव फैनानै ओ हाल जांख्रानि फोरबोआ बिदिनो जोबनानै थाङो आरो। आरो ओ बाख्रि गायसननाय होननानै बुङोब्ला ओ बेखौबो जोङो ओ बे फोरबोखौबो ओ माइ गायनाय गायग्रा हिन्जावफोरनिल' होननानै बुंजायो। ओ माइ। गायग्रा हिन्जावफोरा ओ माइखौ गायजोबनोस एबा। ओ सा सोनाब खनायाव दखरसे जायगा दोनो। ओ आरो ओ माइ गायजोबखालि मोजां बार ओ एबा अदेबानि ओ। समबार बुधबार। बृहस बृहस्पतिबार सुक्रबार जाय ब्ला बैदिन। फालिनो ओ न'खरनि गाहाय हिन्जावा ओ दखरसे जायगा दोननायखौ ओ माइ गाइयो आरो खौ नखरनि गाहाया गायनाय जायो बे बाख्रि गायसननायखौ। दरसे जायगा गालांनानै आरो ओ जु जि ओ सनिबार एबा मंगलबार जायोब्ला ओ बै सानखालि गायालास नो गुबुन ओं सानाव मोजां बारावबो गायगोन होननानै खायफाया साननानै दोनो आरो बिदि ओ बिब्दि खनासे दोननानै ओ माइ गाय गायनायखौनो जोङो ओ बाख्रि गायसननाय होननानै। औ मिथिनो मोननाय जाद। दों आरो ओ जोंनि ओ माइ आबाद मावनायाव।
औ
औ बिदिब्ला। ओ नोंथां। मोनसोमबोथ बिदिनो एखे रोखोमैनो हा जांख ख्रा एबा बाख्रि गायसननाय बिदि ओ खामानिखौ एखे रोखोमैनो खुंलाङो नङा ओबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथा थां जोंनाथ ओ रायज्लायनाया समा बै से गोलाव जाबाय।
औ औ।
ओ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।
औ नोंथां।
इयुनावबो आरो बिदिनो नोंथांजों ओ रायज्लायबावनो खाबु मोनगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय नोंथां। बिदिब्ला जोंनि रायज्लनायखौ बेखिनियावनो दोनथांनोसै।
औ नोंथां गोजोनथों।